औ। हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा औ हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
एसे गोसा बुंलाय खोनाफैथाराखै नों।
आंबो नोंनिखौ बिराद खम खोनादों।
हेलौ। हेलौ। हेलौ। खोनायाखै नामा?
हेलौ।
ओइ हेलौ।
आंनिखौ खोनायाखै?
भलेयामआ।
खोनायाखै नामा?
हो? हेलौ।
खोनादों खोनादों खोनादों खोनादों।
जि नोंनिखौ खोनास्रायाखैनो।
खोनास्रायाखैनो नोंनिखौ।
औ औ।
हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
औ गोसा बुंलाय एसे। हेलौ। खोनानो नागिराखै नोंनिखौ
खोनादोना नोंहा अ
हेलौ
नामा